हेलौ
अ हेलौ
अ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामबाय दं
अ दं नोंथां जिरायनानै।
ओ
औ।
बिदिनो ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखामखौथ' जाबायमोन नोंथां फुंनि खाजाखौ। ओरैनो आलुजों ओमफ्राय बिदि बाथोन दंमोन आरो दिनै।
थिगानो दं जोबोद मोजां बिदिनो नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय मोननैसो आयदाखौ लानानै माने सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
आं बिदिब्ला ओ नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि जा गामि ओनसोलनि थासारि बे थासारिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनाय।
औ बिदिनो जोंना माने गामि ओनसोलावथ' दासान्दि माने मोजाङैनो दङ लामाफोराबो थिगैनो दङ। बिदिनो दा गायनाय फुनाय सम नालाय फ्रायानो गायखांबाय बाखिथ' एसे एनै ओ माने गायनो दोंबावो आरो ना गामियाव ओरैनो गामि ओनसोलनि बिदिनो बारहावाखौ बुङोब्लालाय बारहावाया थिगैनो जोंना माने गामिया एसेबांबो डेभलप नङा। होमब्लाबो माने जिखिनि नांगौ बा गोनांथिफोर बेखिनिखौ नुनो मोनो आरो गामियाव।
बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां ओमफाय
औ औ।
नोंथांमोननि गामियाव सोलोंथाइ बिथिं जेरैबायदिहाय फरायनाय बा हारिमुनि बा बिदि गेलेमुनि बायदिसिना बिथिङाव माबायदि दावगानाय बेनि सोमोन्दै एसे
औ। सोलोंथाइनि बिथिङै बुङोब्ला जोंहा गामियाव स्कुल दङ बा ओ सिक्सलागै दं आरो स्कुला। माने द' थाखोआ लागै औ औ गामियावनो। बिनि माने गोजौ थाखोनि गैया होनना बुंजायो मानो होनबा खाथियाव नङा माने माबायाव फरायसालिया बेनि अनगायै ओाय आरो बिदिनो माने ओ हारिमुनि बिथिङाव बुङोब्ला मोसानाय दामनाय देनाय बा बिदिनो मेथाइ खननाय बिदिनो माने जोंहा माने बैसागु नि मोनसे फांसन लायो बा प्रग्राम लायो आरो बेयावनो माने माने गामिनि जिखिनि माने रोंगौथि गोनां गथ'फोर बेफोरखौ माने ओ खाबु होयो आरो बिदिनो मोसानाय बा गेलेमु बायदिसिना आरो बिदिनो ओ बिदि सावगारि आखिनाय
औ
बिायदि मैया माने बिदिनो माने कम्पिटिसनफोर माने होनानै बिदिनो माने गथ'फोरखौ माने गावनि सोर माबाखौ मा होनो बिदिनो औ औ थाखोमानाय औ औ रोंगौथियाव बेफोरखौ माने मा होनो? सम होयो आरो बिदिनो माने रोंगौथिखौ लाबोनो माने ननायागिरो माने बेफोरबायदि प्रग्राम होनानै। औ नाजायो औ औ बेनो आरो औ
बिदिनो गामिनि जिथु आथिखालाव माने एना एनि थासारिफोर सोमजियो नङा होमबा बेफोरबायदि नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव दं नामा बेखौ एसे फोरमायना होनाय।
एना एनिथ' बुंनो थांब्ला माने जाय न'खराव माने जायहा माने बेफोरबायदि एलकहल बायदि माने फेग्रा मुवा बाहायग्रा बेफोरबायदि न'खराव बा बेफोरबायदि मानसिखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि माने नांज्लाय खमलाय जानाय बा एना एनि बाथ्रा खौ बुजिलायो बिदि नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो माने जायफोरहा माने फरायनायफोराव एसे जेनेबा फरायनायफोरा गैया फरायनो मोनासै बेफोरबायाददि सोलोंथाइ मोननि मानसिफोरनि गेजेराव नुनो मोनो आरो। बिदिनो माने खायसे बाथ्राखौ बुजि मोनै बा बुजायब्लाबो माने बिदि फरायनो मोनै मानसिफोरा आरो बुजायब्लाबो एसेब्लाबो जेनेबा बुजि मोनै जायोना बिदिनो बिदिनो जायो आरो सलायलायनाय एनाय ए एसे सोमजियो आरो।
थारैनो
औ
नोंथाङा जेखिनि खोथा बुंदों जोबोर जोबोद मोजां जादों मोनथिनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा आंनाव मा बेफोर सोंथि सोंनो सानदों नामा बेफोरबायदिनो?
औ औ जेरैबायदि माने जोंनि गामियाव जिबायदि एना एनि नुदों। बेफोरखौ माने नोंथाङा मा साननानै जेनेबा मा साजेस् बा माबायदि माने औ औ औ बिदि होनो हायो। बिथाङा हाय औ
दा आं बेखायनो बुंगोन औ दा बुंगोन आङो ओ मोनसे गामि गामिनि थासारिखौ मोजां लाबोनो थाखाय जों गिबियावनो सोलोंथाइनि गोनांथि आरो ओ जायखिजाया गंफ्रोमबो गामियावनो माने नायनो थाखायो। सोरबाया मोजां सोरबाया गाज्रि बिदि थाखायो बेनि गेजेरावनो आङो गिबियावनो सोलोंथाइया गोनांथार होनना सानो आरो ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथाय बेनो बुजिलायनाय फरायनायखौल' सोलोंथाइ होनना बुङो बे नङाना। माने गेदेरा उन्दैखौ मा बादि बाहायनांगौ माबायदि बुजायनांगौ बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ जानानै थायो आरो उन्दै। फोर गेदेरनि माबायदि खोथा बाथ्रा खोनासंनांगो बेबो मोनसे सोंलोंथाय। फोथाय जानानै थायो बेफोरबादि बिदि माने गंसे गामियावहाय माने गामिनि जिथु थासारि मोजां थासारि खालामनो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ नांगोन। ओ गेदेरफोरा उन्दैफोरनि जुदि गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंबा बेखौ बुजायनांगोन थांनानै ओ बे खामानिया गाज्रि बेफोरखौ मावनो मोना बेफोरबादि माने बुजायनांगोन आरो बेफोरबादि जोङो गामिनि सा सारिखौ मोजां खालामनो हायो। आरो बे गामियाव गोबां उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय गथ' थायो लाइमोनफोर थायो बिदिनो बिसोरखौबो जोङो। एसे सोलोंथाइ गोनां रोंखा राखा जानाय गेदेरफोरा नोजोर होनांगौ सोरबायदि गथ'आ माबायदि लामाजों थांदों। जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हादोंना हाया
औ।
बेफोरबादि नोजोर होनांगौ बेसोरखौहाय माने बुजायना होनांगौ आरो न'खरफोरावबो थांनानै बुंहैनांगौ बे समाव आं मोनसे गोसोखांदों मा आथिखालावथ' माने गोबां न'खरावनो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो मबाइल जानबुं बायदिसिना होनायखौ नुनो मोनदों आरो बैसो जायायावनो बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोनो माने फरायनाय समावनो माने जानबुं लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
बे बिथिङाव आं बुंनो सानो बिमा बिफाफोरा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ। नौ जे माने जानबुंफोरखौ होनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला जे जाहाथे फरायफबाय थानाय उन्दै गथ'आ जुदि जानबुंजों थाबाय थायोब्ला बियो गावनि समा माबोरै थाङो बेखौनो बियो हमना मोननाय नङा आरो। गावनि जिखिनि इयुननि जिथु थांखि बेफोर थांखिफोरा लासै लासै गोमाबोबाय थागोन आरो।
उम।
बेबायदि आङो बेखिनिखौ बुंदों ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोलफोराव फोरावलाय बिदि एसेबां माने गाज्रि नुवाखै आङो थासारिखौ दा जि माने बुजायनो हानाय सुबुंफोर ओंखारबाय बिदिनो मेलेमजिबि बिथांमोन ओंखारबाय बेखायनो माने जोंनि गामि ओनसोला एसे दावगादों आरो ओ फरायनाय बिथिङावनो जा हारिमु बिथिङावनो जा गेलेमु आयदायावनो जा फारफ्रोम बिथिङावनो एसे दावगाबोनायखौ नुनो मोनो। नों आगोलनि बायदि नंला आगोल जेरैहाय माने एसे माने दुरबल ओ खायसे खायसे बिथिङाव जौगायाखै। फरायनाय आयदायावनो मोजां मोजां फिथाइ लानो हायाखैमोन नाथाय आथिखालाव मेट्रिक आनजादानो जा हायार सेकेण्डारि आनजादानो जा बायदिसिना आनजादनि फिथाइफोरखौ मोजाङै लानो
मोनदों आरो औ। ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा औ दे बुंलाय?
नोंथांनि बानबुथाया थारैनो सैथो औ ओ आङो मोननैसो माने ओ आंनि गोसोनिबा जिखिनि साननाय बे माने बे साननायखौ एसे फोरमायनो आं सान्दों आरो नोंथां बिनि बागैनो औ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों सोलोंथाइ नि बेलायाव जेरैबायदि माने मेट्रिकआनो जा हायार सेकेण्डारिआनो जा माने गामि ओनसोलाव बेफोरबादि माने आं सानो आरो जुदि फरायसाफोरखौ मोजां फरायनाय बा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनोब्ला माने ओ बिसोरखौ माने जेरैबायदि मेट्रिक आन खौ जुदि जोङो माने पास खालामोबा बा उथ्रिसारोबा जेनेबा बिसोरनो माने जोङो जे बरायनाय हाबाफारि बायदिफोरखौ लानांगौ नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
फोरखौ लायोब्लासो बिसोर माने गावसोरखौ माने बेफोरबादिनो माने जोंबो सानसे समाव बेफोरबायदि बरायजागोन बेफोरबायदि साननाय फैनायजोंनो माने जौगानो हायो औ थुलुंगा मोन नङा होमबा औ आं बेखौ सानो आरो बेनि अनगायैबो माने जेरैबादि गामि ओनसोलाव मोजां मोजां फोरोंगिरिफोर बा बायदिसिना माने बिथिङाव माने गोरों फरायसा बा ओ बेफोरबादिनो माबादि मावग्रा मानसि जेनेबा जों लाबोनो थाखाय बेफोर माने सोलोंथाइजों लोगोसे जाखिनि नांगौ बा ओ रोंगौथि बेफोरखौ थानाया माने गोनां होननानै आं सानो आरो जेनेबा फरायनायनि अनगायै जेरैबादि ओ माने सोरहाबा जुदि ओ आबादनि बिथिङावनो जुदि गोसो दंब्ला बेफोरखौ माने थुलुंगा होनाय नङा होमा नोंथां जों जेबायदि गामि ओनसोलावनो थादों गामि ओनसोलावनो देरदों नङा होमबा नोंथां औ जों गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा बिदिनो माने। गासै बिथिङावनो रोंनांगौ नङा होनबा नोंथां माने खामानि दामानि आबाद फरायनाय होमब्लासो जोंङो जौगानो हागोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ आं बिदि होननानै सानो आरो जिखिनि नोंथाङा जाखिनि बुंदों बिनि सायाव माने
औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर बानबुंथाय होनो होननानै सानबावदों नामा नोंथां?
दाथ' ओ समाबो जाबायानो जा नोंथांनिखौ आ खिनि सावरायबाय जोबोद मोजां नांबाय खायसे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो मोनबाय। बिदिनो उननि समफोरावहाय मोजां खाबु मोनोब्लाथ'। फरायजलायबावगोन बा सावरायलायबावगोन। बेखौ बुंनानै नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय औ दे।